औ खोनादों नोंथां।
औ।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
दंङ ओरै दंङ जिरना।
अ'
नोंथाङा?
आंबो दङ ओरैनो जिरायनानै।
औ।
ओ नोंथाङा मा ओंख्रि जायाखो?
दालि ओमफ्राय आलु ओमफ्राय भिन्दि बिदिनो भाजा।
अ
नोंथाङा?
ओ आंबो दालि ओमफाय आलु सुवाबिन बिनि उनावहाय ओ भिन्दि भाजि
औ। मान
फाय
हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां।